ओं हेलौ
औ खोनादोंना नोंथां?
ओं खोनादों खोनादों नोंथाङा दा मा खालामदो?
आं नोंथां जिरायनानै दं नै ओरैनो
औ जाखांबाय?
जाखांनायालाय जाखांबाय औ नोंथां
औ औ ओमफ्रायो गायनाय फुनाया बोरै सोलिदों?
गायनाय फुनाया नोंथां जोंना गेजेरावनो नांथानानै दङ।
औ
एसे अखानि औ नोंथां एसे अखानि आंखाल जानानै दं आरोना
औ औ
औ अखायानो माने जोंनिथिंजाय अखायानो गैया होनजायो साननै सानथाम जाबाय माने गायनाय फुनाया एसे खस्थ' जानानै दङ। जोबगो ना जोबा दैफोरनिबो सुबिदा दैफोरनि सुबिदा मोनै जानानै दंथ'यो आरो नोंथां।
औ औ
नोंथांलाय माबायदि खबरालाय?
ओहो आंना मोजाङानो गेजेरावनो दङ।
अ गायनाय फुनायफ्रा जोबना जोबाखै नोंथां।
नेयाथ' गायनाय फुनायाथ' जोब्बायानो दुब्लियाबो गोजान जायैखाय माने नोंथां उन जायोब्ला आरो गुबुनफोरजोंबो गायथे जानांगौ जायोना। आरो इदिनो ट्रेक्टर सोनाय मोसौ सोनाय बायदियाव एसे हेंथा फैयो आरो ना। बिनि थाखायनो माने एसे गायग्रोनाय जाबाय।
औ-औ।
अम ओमफ्रायो नोंथाङा दा मा खामदो।
आं नोंथां आं नै ओरैनो जिरायनानै दङ ओमफ्राय खबरा माबामोन।
खबराथ' नोंथांजों आं फंनैसो बाथ्रा सावरायनो होननासो
नोंथांनाव फन खालामनाय जादोंमोन । नोंथाङा फ्रिबा आङो नोंथांजों सावरायनो हागोन ना।
औ नोंथां ने फोरमायहरलाय आं ओरैनो दङ फ्रियावनो नोंथाङा आंनो फोरमायहरबानो जागोन दे आं खोनासंगासिनो
अ जागोन दे होमबा नोंथाङा आथिखालाव आबाद मावनाय गोदोनि आरो दानि आबाद मावनायनि सोमोन्दै फंनैसो खिथानो हागोन नामा।
औ नोंथां आं हागोन दे मानो हाया जानो हागोन दे आङो होमबा आङो फोरमायलांसै नोंथाङा औ आं फोरमायनोसै होनबा नोंथाङा खोनासंबानो जाबाय आरो ना।
अ जागोन दे जागोन दे
गोदोनि आबाद मावनाय आरो दानि आबाद मावनाय होनब्लाथ' जोंनि दा दासिम सोलिबाय थानाय मुगायावहाय बिराद जौगाबोबाय माने जोंनि आबाद मावनाय माबाया आरो आबाद मावनानै सोलिना सोलिनायफ्रा गोदोनि दिन न' हाय गोदोनि दिनावहाय फोथारफोरावहाय-फोथारफोरावहाय हाब हाबनो थाखाय हाबनो थाखाय एबा फोथारफोरखौहाय हाफोरखौहाय जोङो जावग्लिनांगौ एबा हालेवनांगौ आरो ओम गोदोनि गोदोनियावथ' बिदि जोंनि बायदि दानि गोदान मुगायाव सोलिबाय थानाय मेसिन आरिथ' जेबो गैयामोन नालाय नोंथां।
औ-औ-औ।
दानि गोदान आबाद मावनायफोरावहाय जोङो गोबां मेसिनफोरनि हेफाजाब लानो गोनां जायो। नाथाय गोदोनियावहाय जोङो जेबो गोदोनियावहाय नाथाय जों जेबो बिदि मावनाय मावनो माने मेसिनजोंहाय जों जेबो आबाद गैमोन आरो देब गैयामोन आरो माने।
औ-औ ओं खोनादों-खोनादों।
अ होमबा जोङो गोदो गोदोनियावहाय जोङो मावनो-मावनो गोनां आबादफोराहाय गोबां बिबाङैनो जोङो मावनो बांसिनानो हायामोन जायो जेराव हाया
औ।
माखासे हा-हा गैयै बा हायावहाय जोङो गोरान हासार गोनां हासार गोनां हा मोनै हा हामा माथा जायखौ जोङोजों हालेवनो हाया बेफोरबायदि उसुबिदा एकदमबारे खै खैफोद गोनां माने सुबिदा गैयै बिराद खस्थ'नि गेजेरजों जोङो गोदोनि सुबुंफोराहाय बेराद खै माने खस्थ'नि गेजेरजों आब बादखौ मावनानै नाथाय दानि गोदान मुगायावथ जों बिदि एफाग्राब उम जोङो बेबायदि खस्थखौनो मोन बुंजायो मानो होनोब्ला जोङो मानो होनोब्ला जोङो दानि गोदान मुगायावथ बांसिनानो फ्राय बयबोआनो नांगोल बायदिसिना फोरखौथ आबाद मावनाय हिसाबै जोङो दायो मेसिन जेरै टेक ट्रर हालेवनो थाखाय जोङो फोथारखौ एवग्लिनो था खाय हाब्रु खालामनो थाखाय जोङो ट्रेक्टर बाहायो आरो माइ गायनो थाखायबो जोङो बांसिनानो दायो बे गोदान दङ‌ मिसिनफोर जायजोंहाय जोङो खोथियाफोरखौबो जाय खोथियाफोरखौहाय जोङो गायनो थाखाय फुनानै गायनो थाखाय सु फुनानै गाय नो थाखाय जोङो हाब्रु गानो गोनां जाला मानो होनोब्ला जोङो खोथियाखौहाय जोङो बिदि खाथुमनानै दोनो दोना दालाय बिदिनो ओमफ्राय मेसिनावहाय जोङो सोनानै होबानो मेसिना हा जेरै माइ गायनायफोर जेरै बेबो मोनसे आबादावनो गोग्लैयो। आबाद मावनायाव गोग्लैयो बेयाव बेयाव जोङो बेयाव जोङो मेसिनावहाय होबानो मेसिनानो हारसिंनो मालाय जोंनि बे माइ गायनायखौबो माइ गायनायखौबो हारसिंनो लारि लारि एकदम मोजां गायलाङो हिनजाव माहारिफोराहाय जोङो माइ गायनाय खोथिया फुनायफोरावहाय बांसिनानो खस्थ मोनला आरोना दानि दानि मुगायावहाय। नाथाय गोदोनियावथ बिदि जेबो बि सुबिदा गैयामोन नालाय बिदिनो बयबो सुबुंफ्रानो गासिबो बोरायनि फ्राय लानानै गथनिफ्राय गथसिम एबा गथनिफ्राय बोरायसिम लानानैबाबो जोङो बयबो खस्थयैनो मावनांगौमोन आरो नाथाय दानियाथ बिदि नंला। जाय जाय बिमा बिफा फोराहाय गावनि फिसालाफोरखौ बिदि खस्थ होला आरोना।
औ औ।
जोंनि आरो सु दानि गथ फ्राथ बांसिनानो बिदि खस्थ मोनला आबाद मा आबादनि सायावहाय नाथाय बिमा बिफाफ्रा एसे खस्थ खस्थ गोनां जायो आरो जेराव रांखावरिनि खोथा थायो। फैसा जाय मेसिनसो बाहायो नालाय मिसि नावहाय हरनो थाखाय मिसिन मालिकनो जोङो रांखावरि रांखावरि एसे एनै हरनांगौ जायो एसे एनैथ नङा एसे गोबाङैनो हरनांगौ जायो मानो होनोब्ला जोंथ जोंखौ खस्थ होला नालाय मिसिनासो खस्थ खा मिसिनासो खस्थ लासिगोन बिनि थाखायनो जोङो रांखावरि खौहाय दानि जुगावहाय आबादजों आबाद मावनानै जोङो बांसिनानो खामायनांगौ जायो आरो मानो होनोब्ला जोङो आबाद आबादखौहाय बिदि मिसिन फोरजोंहाय मावदोंब्ला जोङो आबादफोरखौ मेसिनजों मावदोंब्ला जोङो बांसिन उम आबादखौहाय जों आबादखौ साबसिननिफ्राय साबसिनसो मोननांगौ मोननांगौ नालाय बेखायनो जोङो बांसिनानो आबादनि सायाव दिडपेन्ड थायो आरो माने आबादा मोजां जाब्लासो नोङो गावनि उदैखौ सुफुंनानै लानो हागोन नालाय आबादा गा जि थांबाथ नोंहा रांखावरियाबो लस जागोन आरो मेचिन भारहा रांखावरि आरो जामुं जानाय जामुं जानाय आदारफोर फोरखौहाय जोङो बांसिनानो मोननानै थांनो थांनाय नङा
औ औ ओं खोनादों खोनादों नोंथाङा होमबा आंनिखौबो खोनासंदो ना खोनादोंना अ माने औ औ मानो होनबा गोदोनि दिनाव बिदिथ' मेसिनजों मेसिन होननाय बुस्थुआ बारा गैया मोननायल ना नोंथां जेरै जोङो गोदोनि दिनाव आबाद मावनो थाखाय जोङो मोसौ मैसो बायदिफोरजों हालौवनांगौ जायोमोन ना नोंथां नाथाय दानि जुगावथ' जोङो मोसौ मैसो जों हालौवनायखौनो बाराखौ नुनो मोनला गोद गोदोनि दिनाव जों मोसौ मैसोजों हायाब्ला जों खदालजोंबाबो जावग्लिनानै आबादखौ मावनाय जायोमोन ना। नाथाय दानि गोनोखो मुगायाव मा जाबाय नोंथां दानि गोनोखो मुगायाव जोङो मोसौ मैसोखौ बाहायालासिनो दा मा खालामबाय जों मेसिन बाहायनायखौ नुनो मोनबाय जेरै ट्रेक्टर ना ट्रेक्टरजों जोङो माने दसे समनि गेजेरावनो जोङो बुरजा हाखौ माने हालेवजोबनो हायो नाथाय जोङो गोदोनि दिनाव मोसौ मोसौजों हालेवोब्ला जोङो दब्लायसे हाखौनो आधा घन्टा एक घन्टा हालौनांगौ ज जायोमोन आरोना नोंथां दा ओंखायनो हालौवनायनि बिथिङावबो गोबां गोरलै जानानै फैनायखौ जों नुनो मोनसै आरो
ओमफ्राय आरो जोङो आलि दाननाय खोनायनि बेलायावबो जों गोदोनि दिनाव मानसियानो दानोन खोयोमोनना दानि जुगाव जोङो आलि दाननाय खोनायखौ मा खालामो खोनादोंना‌ नोंथां? हेलौ अ बेखौ जोङो मानसिया। दानायनि सोलाय जोङो आलि दानायनि बेलायावबो मेचिन सफैबाय आरो खोनायनि बेलायावबो मेचिन सफैबाय आरो जो ङो माइ गायनायनि बेलायावबो मेचन सफैबाय गोदोनि दिनाव मा खालामोमोन मानसियासो जोङो सान्दुं गोसाबाबो रानथाब खोनथाबै जोङो बेखौ मा खालामनांगौमोन गायनांगौ जायोमोन आरो ना नाथाय दानि गोनोखो मुगगायाव जोङो मेसिन बाहायनायनि गेजेरजों जोङो गोबां गोरलैजानाबाय जोङो हालेवनायनिफ्राय लानानै गायनायनिफ्राय लानानै हानायनिफ्राय लानानै हानायावबो जोंहाथ' दाथ' जोङो लोगो लोगो दुब्लियावनो माइखौ मारा होखाना लाबोनाय जायोना नोंथां
औ नोंथां औ।
ओरै फारसे हाबाय ओरै फारसे मा खालामबाय मारा होखाबाय बिनि गेजेरजों बाख्रियावल' सफैनांगौ जायो नाथाय गोदोनि दिनाव मामोन जोङो मो मारा होग्रा मेसिन गैयैयाव जों मा खालामोमोन जोङो मोसौ मैसोजोंनो हर खोमसि ससेनिफ्रायनो जोङो मा खालामोमोन माराखौ होनांगौ जायोमोन आरो गोदोनि दिनाव जों मारा होनोब्ला जोङो जोङो बिलिफां समावनो माराखौ जाबना दोनखानो जायोमोन ओ ओमफ्रायो जोङो दावला गेसेेरग्रोमोननानै जों फार्स्ट दावउला गेसेेरबानो माराखौ होनानै जोङो ओरै सान ओंखारनाय समाव माराखौ गाहोनाय जायोमोन आरोना नोंथां नाथाय आथिखालाव गोनोखोआनि आदबजों दिहुननाय मेसिनफोरनि हेफाजाबाव जों मानसिया गोबां सहसनिफ्राय सहस खामानिखौ नागिरग्रा जाबाय आरो बेफोरनि गेजेरजों मानसिफोरा आथिखाल मुगायाव माबो जानो हमबाय अलसियाबो जालांनो हमबाय मेसिन ओंखारनायनि
औ नोंथां औ नंगौ नंगौ
नोंगौ दा ना नोंथां जों मानसिया अलसिया जाबाय मानोना जोङो मेसिननो गासैबो खामानिखौनो मावजोबो बे बिनि थाखाय जोङो अलसिया आखुवा जोंनाव हाब्बाय आरोना नोंथां
औ नोंथां नंगौ नंगौ।
आथिखाल मुगायाव माने गोदोनिफ्राय दासिमाव गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोनसै आरो बे सोलायनायनि गेजेरजों जोंनि माखासे आसार खान्थिफोराबो गोमालांफानो हमनायखौबो जों नुनो मोनसै जेरै मोसौजों हालौवनाय मोसौजों मारा होनाय मोसौखौ फुजिनाय बैफोरो जोङो दानि मुगायाव गोमालांनायखौ जों नुनोसै आरो दे होमबा ना नोंथां ओ जोहा समाबो जाबाय उनाव सावरायफिनसिगोन दे
औ दे दे दे